हेल' औ खोनादोंना
ओं खोनादों
दे दा जोंङो मा जानायनि सायाव रायलायगोनना
औ
दे नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो ओंख्रिफोरखौ माखो गोथाव मोनो
आंथ' अमा बेदर ओमफ्रायो बयलार ओमफ्राय आलु फ्राय बेखौनो फयनिफ्रायबो गोथावसिन मोनो
औ अ बेदराथ' जोंनि थाखाय फेभरेट खा नालाय बयबो गोथाव मोनजाखायो बेदरखौ ओं ओं नारजि अमा संंनो रोंगोन नामा नोङो
रोङा
रोङा आंबो रोङा रोंनाय थेवबो आइदियाफोरखौ प्रसेसफोरखौ मिथियो आरो बोरै सङो आंबो संफेराखै संनायालाय जों मानि मादारनि सायावसो जों सोलियो नालाय
उ
नारजिखौथ' जोङो फाथोखौनो बानायो नालाय फाथो मैगंखौबो फाथो मैगं जायो नोङो
ओं जायो
फाथो गोथांखौबो जायो आरो फाथोखौ जों फोराननानै बानायो ना आरो नारजिखौ
औ
उ अमादो संनोबाबो जोङो अमाखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ एवफ्रामना रं संख्रि होनानै एवफ्रामना सामब्राम आरि होखानै एवबाय एवफ्रामनानै आरो नारजिखौथ' जोङो खायसे सोमनाबो दोनो नो आंबो मिथिया आरो दोनो नो होननासो मिथिगौ ओमफ्राय जोंहा रुयो आरो रुग्रोयो गोखाया खारनायनि
जोंहा सोमनानै रुगारनानै सङो
औ जोंनिया आरो रुगारग्रोयो जोंना रुगारनानै गो दैखौ गारनानै आरो गोदान संनानै आरो बिदिनो नारजिखौ मोनबाथाय माबाबाथाय गुरै जाबाथाय सागं नायो जोंनिया खारै होयो खारै होनानै उनाव आरो अमा बेदरखौबो होल्लाना होबाय आरो ओंख्रियाव बिदिनो गोदौ होबाय गोदौ होनानै गोबावैनो गोदौ होनानै मोनजासिम गोदौ होबानो जाबाय आरो
उ नोंथांनि फेभरेट ओंख्रिया मा?
आंनि फेभरेटआथ' बेदरानो आरो बेदरजों आलुखौनो गोथाव मोनो आङो जाबासो गोथाव मोनो आरो
औ आरोथ' माखासे बिराद मैगं थायो बेफोरखौ जानो मोजां मोनो नामा
ओं मैगं गोथांफोरखौ मैद्रुफोरखौनो गोथाव मोनो आरो मा मेसेंनि ओंख्रि दैज्लांनि ओंख्रि बेलेग बेलेग थायो नालाय
ओ हानि दै लाव थ' आरो जिंखा फोरला ओमफ्रायो थिथा केरेला आरो खुन्दलि नोंसिनिथिंबो मा होनगोन
खुन्दुलि माने गोखैखौ होनोना
औ
गोखैया पथल बायदिया औ खुन्द्रिरि होनो जोंनि
अ
बेलेग बेलेग होनो आरो गावबा गाव जायगा औ मैथाजों नाखौबो गोथाव मोनजायो आरो
जानो हायालाय बिखौ
हाया
ना हमनो रोङानो आं नाखौनो दासिमबो गुरहैफेराखै
आंबो गुरै फेराखै गुरैनायालाय ओरैनो फुख्रिफोराव हमो आरो न'नि फुख्रिफोराव
अ जोंना न'नि फख्रियाव सारो नोंसानि न'नि फुख्रियाव फुख्रि दं माबा ना दंङो बुरजा
ओं ना होदों
ओम
नाफोरखौबो बारा मोजां मोनो आंङो फ्रायबाल' गोथाव मोनो इदि ओंख्रिफोराव होबाथाय आं बायो नाफोरफोरखौ नाखौनो बांसिन जायो नालाय जोंहा आरो खिन्थु बालायलांनाय मोनो दानिया नाखौनो
होम
सबायफोर सबायजों साम' संनो रोंङोआ रोङा नोंलाय
ओमहो आं जाया आं सबायाइ ओंख्रिखौ मोजां मोना आं
ए उदैफोराबो बया जायो ना सबाय जाबाथाय थेवबो आं गोथाव मोनो आरो उदैया बया जायो जाहांबाथाय होमबाबो गोथाव मोनजायो आरो साम'जों सबायजोबथाय बांद्राय गोथाव मोनो आंबो ओमफ्राय बेदरजोबासो गोथाव मोनो
नोंस्रा आरो मा मा मैगं गायो।
मैगंयाथ' जोंहा दा कक्रेल दं कक्रेलखौसोरनोखि केरेेल ना मा काख्रेल लानो होनो औ काख्रेल दिता केरेलाबो दं ओमफ्राय दिटा केरेल बै गाहामायबो दंङो ओमफ्रायो ल फुजाबो दंङो मैथा दं
दाथ' आरो दैलांनि सम नालाय दैज्लांनि मैगं जोंहा जेबो जेबो गाया माने गायोमोन दायो जेबो गायथ'वाखै
ओं फिथाइ सामथायाइफोर गैया नामा न'आव जेबो
थाइजौ दंङो ओमफ्राय रैमालि दंङो ओमफफ्राय नारें दं
औ
ओमफ्रायायथ' आरो जोंनाव जेबो जाग्रा फिथाइ गैला
जोंनााथ' दंङो आनो दफनाया एसे खान्थालबो दं थाइजौ दं लिसुबो दंङो आरो बिदिनो नारें फोरबो दं आरोदि थुख न माने थुख मा होनस नि बेै फवानि अ लेथुखुयानो होनो इबो दंङो दंफ्रा मोजौबोआनो दै इसे नारें गिदिरबो दं फिसाबो दं कमलाबो दंङो सुमफ्राम दं
होम बयनिफ्रायबो गोथावसिन ओंख्रिखौनो मानसिफोरा दि सबाइजों अमा बेदर
ओहो आं बांद्राय मोना मोजां मोना अमा बेदर जानो मोजां मोना आङो आरो
आंबो मोजां मोना
आं दाउखौसो मोजां मोनो दाउखौबो आङो लकेलफोरखौ बायो आरो लकेला हारा गोजान जायो नालाय ब्रयलारखौसो जायो आं ब्रयलारखौसो गोथाव मोनो बांसिन
जोंनाव अमा बयलार बिसोर मोननैखौ बांसिन जायो आर रो बोरमा बेदर आरो खुसिया बेदरफोरखौथ' जाया।
आं बोरमा बेदरखौ गोथाव मोनो आरो मोननायलाय
बोरमा बेदरखौ जोंना न'आवनो लाबोदो
मोनामनायबो मोनोना इसे बासिना फैयो। थेवबो जानो हायो आरो गाइखेर गाइखेर मोनांनो नागिरो बोरैबा अनला ओंख्रि संनो रोंगौ नोङो
औ अनला ओंख्रिखौथ' सं रोंगौ
ओ बोरै सङो खोनथालाय
फार्स्टाव दैखौ जानग्रोबाय ओमफ्राय जेनेबा बेदर जेनेबा बेदरजों सं बाथ' बेदरजों दैजों रुग्रोबाय जेनबा रुनाय खौनो होनदों मफ्राय संख्रि हाल्दै इदि होखादों ओमफ्रायो आरो उनाव उनावहायो गोदौबाथाय खारै एसे एदो ओमफ्राय अनलाखौ देना लाखादो ओमफ्राय लानानै अनलाखौ इसे एसे सा सारै सारै मा होनो माबा एरबाय थादो
अ दै गुदुङाव होनानै एरबाय थायो नाबाल गथा खानो नागिर ना एरबाय थायाबा आरो औ ओं आङो संफेराखै संनायालाय बेबायदि गोरा गोरा ओंख्रिखौ आङो संफेर जायाानो दे मिथायावबो मिथिगौ आरो बोरै सङो इदिख
अ जोंनाबो बारा जेबो संनाङा आरो जानांगौल' होमबाबो माखौबा माखौबि एसे मिथियो जायो नालाय गोथाव नालाय
बे गोराथ' नङा नालाय संनायफोरा मिथिखायो नालाय खोनन्थाबानो मा मा खालामनांगौ ओरैनो
आरो सङाबाबो सङाबाबो नुलांबाय थाब नों उनाव गावनि एसे बैसो जानाय बारहैबानो संनाय खावनायनि बारै एसेबाबो रोंहै खानाय जायो रोंलांखायो औ
दालिफोरखौथ' रोंंखायो नालाय संनो बायो
औ दालिखौथ' आरो कुकार खनसेनो रुखाबाबो जाबावोसो
कुकाराव दसे नो नायबाय था लायबाबो जायो आरो सारायावबाथाय रुदो रुयाखै नायबाय थानांगौ
आरो सारायावबाथाय सायाबा गेब्लायनो ना
औ थाखानांगौ जाखायो
उम
दालि ओंख्रियावबा आरो नारें सेबना होबासो जिनो गोथाव जायो
ओं गोथाव मोनजायो आरो दालि आरो दालि गोजाबो जानो बायो भाजाफोर थाफाबा गोथावसिन
उम थाखानांगौ दालि मोनसेजोंथ' ओंखाम जानो हाखाया।
ओं।
जोंनाथ' ओंख्रि मोनसेजों ओंखाम जाखायानो।
ओं जोंनाबो हाया जानो फाजााबा बाथोनबाबो थाफाथारनांगौ आरो। होमब्लासो गोथाव मोन जायो।
आरो मालाबा ना बाथोनफोरल' जों ओंखाम थैनोबो जाया। जाखाया आरो नाफोर खौनो बोरैबा फिसा फिसाफोरखौ जानो मुगैलायलाङो।
ओं ना फिसाफोरखौ बायो आं।
आरो दाथ' दैज्लांनि समना दाथ' नाखौ गुरबानो गुरबानो फिसा फिसा। सा मोनो ओमफ्राय मैथाजों मानसिफ्रा एखौनो जि गोथाव। संना जायो जे
ओ आं नाखौ बारा मोजां मोनखायानो आङो। जानो थेवबो आरो लाबोबाथाय जाथारनांगौ जायो न'फोराव लाबोबाथाय।
जेनेबा फ्राय एवबा मोजां जागोन आरो।
ओं अ फ्राय एवबासो जायो जोंनाबो।
बे बर' हारिनि अमायाथ' सबायजों अमायानो ओमफ्राय नाफाम।
औ नाफामफोर नाफामखौ‌ जायो नोङो।
नाफामखौथ' जोंहा बानायानो मोनजायो।
ओं बानायानो जोंहाबो नाफोर बुरजा थाबासो बानायनो हायोलै ना बुरजा मोनबासो। इसेफोरखौ बानायनानै आरो माबोरै मोनजायो।
आरो थास'बो होफानांगौ नाफाम देनायाव
थास' गोसोमजों नामा देयोनो आंबो मिथि
औ थास' गोसोम न गोसोम जायाबाबो जाहैबाय दुदालि होन ना बेजोंबो जायोनो।
औ। औ बर' बुरैफोरा बेखौनो बेसेबा गोथाव मोनजायो मालाय।
उम। आरो बेथ' आरो गोदोनि बुरिफोरनि फेभारेट खाथार
अमायाथ' आरो जोंनि ट्रेडिसनेल जाखाबाय नालाय बर'नि नारजि अमा। सबाय सबायजों साम' बेफोरखौथ' आरो। गोथाव मोनखायो बोराय बुरैया अनलाजों दाउ बेफोरथ'। बर'नि ओंख्रिखा ओं दे होमबा टाइमा जाबाय दे।
ओं दे।